हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
अ ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
दायो आङो नोंथांजों दा सोलिबाय थानाय बोथोर जिहेथु दायो दैज्लां बोथोर जागायबाय नङा होमबा नोंथां औ बेनिस सायावनो आङो नोंथांजों नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला दसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां।
अ औ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो गाहायै बर'फोरा माइखौनो गायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो बे माइखौ जोङो गायनो थाखाय जों गिबियावनो खोथिया थिलि एवनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बे बे खोथिया थिलियावहाय जोङो मा होनो खोथिया फोनो थाखाय जायखौ जोङो माइज्लि होननानै बुङो नङा होमबा
औ नोंथां
बे माइज्लिखौ जोङो माने बेसेबां बिबांनि हा हाखौ नायनानै जोङो बेखौहाय ओ जखा जखा नायनानै सोम माने लानानैहाय जोङो फुख्रि औ
जोङो
उम
गिबियावनो जोङो दा दैज्लां बोथोर नालाय
औ औ औ नंगौ
दा सिगाङाव जोङो माइ गायनायनि सिगां जोङो खोथियाखौ फोग्रोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां दा बे खोथियाखौ जोङो सिगाङावहाय सोरहा बेसेबां बिगा गायो बा सोरहा बेसेबां आबाद मावो बै हा बेखौ नायनानै जोङो खोथियाखौ जोङो माइजुलिखौ फोयो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ औ।
दा जोङो गिबियाव फोनो थाखाय जोंहा हाखौहाय हालौवग्रोनांगोन गोदोनि समावथ जोङो मोसौफोरजों हालौवोमोन नाथाय आथिखालनि बे टेक्नलजि बा आथिखाल गोबां ट्रेक्टर पावार टिलार जेरै गिदिर ट्रेक्टर मिनि ट्रेक्टर गोबां ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
दा जोंहा बैफोरनि थाखाय एसे आबाद मावनायाव गोरलै जायो जोंहा सिगांनि समावहायथ मोसौजों गोबां गुलि गुलि एवग्लिबाय थानांगौ जा जायोमोन मानसिया माने मोसौनि उन उन थाबायफानानै जिबि
खस्थबो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव बिदि नंला नङा होमबाथ औ नंगौ जोंहा दा टेक्टरा ओ दिनै
एसेबाबो जोंहा एवनो हानाय सुबिदा दङ मोसौजोंथ जोङो इदि सुबिदा गैयामोन।
गैयामोन सिगां फुंनि समाव सिरिबाबो जिसे रिंगाबिसिबां समसिमल जोंहा औ जायोमोन। औ। मानोना जोंना मोसौआबो गांसो जानानै थाग्रा मोनसे जिबिसो नालाय। बेखौथ जोङो बेलासि फोरावबो लांनानै हालौहैनो हाया नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनिख खायनो जोङो माने मोनसे समावल जों हालौना हायोमोन आरोब। फुंनि समावल नङा होमबा?
औ ओमफ्रायो नोंथांनि बायदिब्ला बे आथि नोंथाङा थ' बुंलांबाय आथिखालाव ओ मोसौजों हालौयो उम हालौलिया। गोदोनि समाव हालोवोमोन होननानै ओमफ्रायो अहाय मा मुलाम्फा जादों होननानै सानो नोंथाङा?
मोसौजों हालौवा माने हालौवो नाथाय सिगां
समावहाय बयबो औ हालौनाय जायोमोन नाथाय दा माने खम जालांबाय मानो होनबाना बे समाव ओयो जौसेयावहाय।
जि पारसेन्ट मानसिसोआल' मोसौजों हालौसै बांसिन। नानो गुजि पारसेनानो गुजि जौखोन्दो मानसियानो ट्रेक्टर बा मिनि ट्रेक्टर बा मेसिनफोरजों जोङो ओयो हालौसै आरो। दा जोंहा सिगाङाव खोथिया फोग्रोनानै बेनि उनावहाय बोथोरनि
बोथोरनि सायावबो जाहैबाय जोंहा दै दैखौ नायनांगोन औ दैयाहाय जोंहा एभेलेबेल जायोबा फोथाराव माइ फोथाराव मोजां जायो। औ मानो होनब्ला दैजोंसो जोङो
आ हालेवनानै दै थायोब्लासो आरो बिनि सायावहाय जोङो आलि दाननानै आख' हालौवफिननानै हाखौ हाखौ फोमोननानै बिनि सायावसो खोथियाया जुदि जायोब्ला गायनायनि नैजि नैजि नैजिबानि
बानि साननि उनावहाय खोथियाया जेनेबा गायनो थाखाय जोंना आबादाव गायनो थाखाय रेदि जायो। औ। दा जोंहा बै समावहाय खोथियाखौ फुना लानानै ओं गायनो हायो आरो औ बेवहाय बे खोथियाखौ फुखांनानै लोगो लोगो गायो ना बे खोथियाखौ फुखांनानै साननैसो दोनथ'नांगौ जायो नोंथां?
जोंहा लोगो लोगोबो गायनो हायो फुनानै नाथाय जोंनियाव दा मा खालामो
मा खालामो मानो होनबा मानसिफ्रा एसे खम जायो नालाय मावनाय दांनायफ्राव मानो होनबा बयहाबो आबा
सम हिसाबै बयहाबो बेस्थ' जायो बेनिखायनो जोङो खोथियाखौ सानसे बा साननै सिगां फुगोरना लानोसै
लानोसै बिनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ ओ आबाद फोथाराव लांनानै
गायनायनि सिगां जोङो बे खालि आरोबाव ओ ट्रेक्टरजों बा मोसौ हालजों जों खनसेसो हालौना लाबावगोन बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौहाय रानना होनोसै बिनि उनावहाय जोंहा गायग्राफ्रा बेखौ गायलांसिगोन आरो।
सिगोन आरोना नोंथांऔ नंगौ नंगौ।
ओं।
गोदोनि समाव जों मोसौजों हालौनानै जिग' जिग' हालौवनानै गायोमोन आथिखालाव जों ट्रेक्टर मिनि ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनानै गायो नङा होमबा? ओ बे बिथिङाव आङो औ नंगौ। बे बिथिङाव आङो बेखौ बुंनो सानो जे गोदो माने ओ खस्थ' मोनोमोनब्लाबो माने आबादाहाय मोसौजों हालौनानै गायनायनि गेजेरजों माने मोजांसिन जायोमोन आरो माने मोनदो मोनदो हा खौ मोजाङै फोननानै गायोमोन ना गोदोनि दिनावहाय ना थाय आथिखालाव माने गोबां बे बेस्थ' जाबाय सुबुंफोरा खम समनि गेजेरावनो बे ट्रेक्टर बा मिनि ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनानै ओ गायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेयावहाय ओ माने हाग्रा फोरा सेव-सेवस्लाबालासिनो आरो बेवहाय ट्रेक्टरनिफ्राय जा माने थावफोर गयोना बेफोरनि औ बेफोरनि गेजेरजोंहाय माने ओ आबादखौ आं बारा मोजां जायो नांगौबायायदि फसलखौ मोननो हाया होननानै सानो आं नोंथां।
नोंथांनि ओ बुंनाया थिगानो नोंगौ। गोदो जोंहा मोसौजों हालेवनाय समाव आबादफोरा मोजां जायोमोन नाथाय दानि दिनाव ट्रेक्टरजों हालेवनाय दिनावहाय खम जायो होननाय खोथाया बिदि जाहैबाय बाथ्राया जोंहा दा हाग्राफोरखौ नांगौ बायदि सेवहोस्लाबला जोङो सानसे बा साननैनि गेजेरावनो हाखौ फोमोननानै दानि दिनावहाय गायो सिगांनि समावहाय बिदि नङामोन गोबाव समनिफ्रायनो जोङो हालौ हालौबोबाय थायोमोन दा जोंहा हाग्रा
औ
खाय जों दा जाब्बा जुब्बा बायदि मावनाय जायो नालाय आबादखौ बिनि थाखाय जोङो नांगौ बायदि आबाद फसलखौ मोननो हाया आरो नोंथां
गोदायनि दिनावथ' माने जोङो आबादखौ मावोब्ला ओ बदल गायलायनाय बा सावरि जालायनाय बेफोरबायदिमोन ना नोंथां जमा जमा जमा ज'मा मावलायोमोन ना ओ आथिखालाव नों थांनि ओनसोलाव माइखौ बेबायदिनो बदल गायलायो ना बेलेग हाजिराफोर हाजिरा होनानै गायहैयो नोंथां?
दा जोंनियाव खावसेयानो नों होननाय बाय दिनो मावो ओ खावसेया जोङो आदि आदि गायलायो माखासेया रांनि थाखाय गावनि न'खर सालायनोबो उसुबिद जायो नालाय खौबो नांगौ जायो बिनिखायनो माखासे मानसिफ्रा हाजिरा बा रां लाना
औ औ औ
जोंहा आथिखालनि मुगायावहाय रां नङाबा बाबो जाया नालाय गायग्राफोराबो गायग्राफोरनोबो रां नांगौ जायो बिस
औ औ बेबायदिबा माने बदलबो गायलायो आदिबो गायलायो आरो खायफाया माने जायफोरा हा गैया बि थ' हाजिराखौनो गायखानांगोन नङा हो बा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिजों माने न'खरखौबो औ।
गावनि न'खरखौबो नायलांनांगौ बायदि दायत' जायो नालाय हा गैयैफोरा जोंहा मा खालामो माखासे ओ न'खराव सुबुं बुरजाफ्रा ओइ बा हा बुरजा हा खाथि खाथि मानसिफ्रा
सिफ्रा बदल गायलायो आरो नोंथां। औ औ ओ दायो आं नोंथांजों बे आयदानिसि सावरायनानै गोबां मिथि थिनो मोनबाय नोंथां। बेफोरखौ फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थारैनो नोंथां।
बिदिब्ला जोङो जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ गोजोन
गोजोन्थों।